औ
औ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथां
दा जोङो मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां?
अ नोंथां ओ फोथारनि सायाव सावरायजायो नोंथां आबाद मावनायनि सायाव।
औ बिदिब्ला सावरायजागोन नोंथां।
औ नोंथां। नोंथांनि औ बुंनाय
नोंथाङा होमबा आबादखौ जो आबादखौ माबादिहाय मावनाय जायो नोंथाङा फोरमायलांनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां ओ जि जोंनि जायगायाव नुबाय थानाय बेफोरखौ आङो एसे फोरमायनो हागोन नोंथां। औ जोंनि जायगायाव जोङो आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो दैनि गोनांथिखौ नुनो मोनो। आरो बे दैखौ जोङो अखा हाबाथाय अखानिफ्राय मोननाय जायो आरो नङाबाथाय अखा गैयाबाथाय जोङो बै दंग' दंग'नि फ्राय जोङो ओ फिसा बिदिनो जोङो लङा बानायनानै लाना फैनायखौ नुनो मोनो नोंथां। औ बे दिनो लोगोसे बेवहाय आबाद फोथाराव जोङो माइ आबाद मावनोबाथाय जों गिबियावनो खोथिया फोना लाग्रोनाय खौ नुनो मोनो। बे खोथ फोनो थांनायाव जों गिबियावनो बै माइ माइखौ जोङो बस्थायाव सोनानै दैयाव सोमना दोननायखौ नुनो मोनो। आरो बेनि उनाव बेखौ सानस सेनि उनाव जोङो बै जायगायाव एबा खाथियावनो जोङो बोरियाव दैया राननाय बायसा जोङो ओ थिखांनानै दोनो आरो बिद दिनो बेखौ न'आव लांनानै जोङो हायाव बेखौ एसे जायगायाव लखबनानै दोनो लखबनायनि उनाव हरसेनि गेजेराव बेवहाय गाजा बेरो आरो बै गाजा बेरनाय माइखौ जोङो फोथाराव लाना थाङो। बे दुब्लियाव लाना थांनायनि उनाव जोङो जि जायगायाव हाखौ फोमोनना दोनदोंमोन। बै जायगायाव जोङो सारनानै होनाय जायो नोंथां। नोंथांनि जायगा याव माबायसा आबाद मावो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ बेबादिनो ओ आबाद होनबाथाय जों दा दैज ज्लां बोथोराव माइ आबादानो मोनसे गुबै ना नोंथां? अ बेबायाददिनो जोंनिथिंबो माइ आबादखौ ओ नोंथां बुंनाय बादियैनो माइखौ माइ गुबै माइफोरखौ ओ दोनथुमनानै दोननाय जायो जायखौ माइ बिदान होनना बुंङो जोंनिथिं माइ गुबै जोलै बेखौ जोंङो ओ लाबोनानै बेखौ फाथोनि बस्थाफोराव सोनानैहाय ओ हाखरफोराव हरसेबा हरनैनि थाखाय सोमनानै दोनो जाहाथे बेयाव गाजा ओंखारो उनावहाय जों बेखौ बोखांनानै ओ बेबादिनो ओ जों फिथर खानायखौ जों सिफ्रुना लायो लानानै नोंथां बुंनाय बादिनो दुब्लियाव जोंनिथिंजायबो ओ हा हाल एवनाय दोननाय बा फोमोनना दोननाय हायाव फोहोयो आरो बे बेखौ जेब्ला जोंङो बे खोथिया फोनाय होनो ना जायखौ ओ बे खोथियाया औ जेब्ला ओमफ्राय बे खोथियाया जोवौ रायो अब्ला जों बेखौ फुयो फुनानै ओ जाय जायगायाव जोंङो बे खोथियाखौ गायो बेखौ जों माइ गायनाय होनना बुंङो जायखौ बे जों माइ गायनाय फोथारखौ जोंङो ओ बिदिनो हाल एवनानै फोमोनना लानाय जायो ओ नाथाय ओ गोदो-गोदाय मानसिफोरा बे माइ गायनाय फोथारखौ ओ हाखौ जोंङो मा होनो गोदो मोसौजोंनो एवनाय नुनो मोनोमोन बांसिनै नाथाइ दानि नि जोंङो आथिखालनि मुगायाव ओ गोबां ओ ट्रेक्टरफोरजों एवनाय नुयो नुनो मोनो बांसिनानो अ बेबादिनो जों ट्रेक्टरजों एवनानै हाखौ फोमोननानै लानाय जायो फार्स्टआवनो जोंङो बेखौ गिबियावनो खारायनाय होनना बुंङो बेनि उनाव जों बेखौ आरोबाव बेखौ जोंङो ओ फोमोनो खारायखांनानै दोननानै आरो साननैसो थाना जों बेखौ बिदिनो खननै खनथाम एवनानै फोमोनना लानाय जायो। आरो बेवहाय औ माइखौ गायनाय जायो। नाथाइ बे माइ गायनायावहाय जों गोबां ओ दानि जुगावहाय गोबां रासायनारि हासार बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव बै माइ गायनाय हायाव थानाय एम्फौ एनला एम्फौ होनोबाथाय खानस्रि बायदिसिनाफोरा खानस्रि फानसौ बायदि फोरखौ जों ओ खमायनाय नुनो मोनसै बे खानस्रिया माइ आबादाव थानाया जोबोर गोनांथार मानोना बे खानस्रियानो माइ आबादनि हाखौ खुरखनानै गुरै खालामनानै माइखौ थाबनो ओ रोदा सिथाबनायाव हेफाजाब होयो। बेबायदिनो गोदो माइ आबादखौ मावनाय आरो दा मावनायनि गेजेराव जों बेबायदिनो गोबां फारागखौ नुनो मोनो गोदोनि मानसिफोरा माइ आबादखौ मावोबाथाय मोसौफोरजों हालेवना मावोमोन जायनि जाउनाव हायाव थानाय एम्फौ एनलाफोराबो जेबो दुखु मोनामोन आरो ओ बिसोरो ओ अरगेनीक हासार बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन जाय गोबोरखि हासारखौनो बांसिन बाहायनानै माइ गायोमोन। नाथाय आथिखालनि माइ आबाद मावनायावहाय गोबां रोखोमनि रासायनारि हासार बाहायनाय नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव हायाबो गुबुं गुबुंले जादों ओ दैयाबो ओ गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो ओ बेबादिनो ओ दानि आबाद मावनायाव एसेबाबो जोंङो हानि गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो आरो बे माइ आबादा मोनसेल रोखोमनि माइ थाया माइ होनना बुङोबाथाय जों दा ओ बे खोथियाया ओ रन्जना ओ मासुरि माइ रन्जित ओ बेबादिनो दा ओ बेयाव गोबां-गोबां सिगां एसे बेफोर बांसिन ऐ गुबुन गुबुन ओ गोदोनि मो मोनोमोन ना बेबायदि गायो गायनानै
नंगौ नोंथां
बाहायनाय औ मा
हेलौ नोंथां
औ नोंथां।
नोंथां थाखाय
हेलौ नोंथां
दे
नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथांनि
माया